हेलौ नोंथां।
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावरनाय थाबाय।
औ ओ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना आंजों?
औ नंगौ थारैनो सावरायजागोन।
औ ओ दा बिदिब्ला आङो ओ
ओरैनो जोंनि मा ओ दंफांफोरनि सोमोन्दै बा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ फंनैसो खोथा सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ फिथाइ सामथाइनि बागैबो जोङो बिफां लाइफां आरो लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय फिथाइ सामथायाइनि बागैबो सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां थारैनो दा बिदिब्ला जोङो ओ जों थ' दंफां होनोबा बा बिफां होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि जों बिफां लाइफांफोर नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा ओ जोंनि दा ओ न'खरावनो थानाय औवा दंफां गय दंफां बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफांफोरनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
दंफां बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया बिदिनो गामि ओनसोलावथ' दंफाङा गोबां दङ बेनि मादाव माने खायफा दंफांफोरखौ बुंनोसै आं जाय दंफाङाव माने फिथाइ फोरबो जोंनिया मोनो जायखौ जोङो जे गोबां जायोबो जोंनिया थाइजौ बिफां थाइजौ बिफां बुङोबाथ' बेवहाय जोंनिया थाइजौफोरा थायनानै थासोगारो गोबां थाइजौ गोबां थाइजौ थायो आरो जेनेबा बेदिनो ओ अन्थाइ थाइजौ थायो। गोदोर गोदोर जायो बेयो आरो बेनि अनगायैबो सिन्दु थाइजौ ओ बोरमा फि थाइजौ आरो थाबावो फिसा गोबां रोखोमनि जायखौ जोङो मिथिजोबनो थाङा। बेफोरखौ जानाय जायो बेयाव थाइजौखौथ' जोङो गोथां माने बै गोथाङै माने गोमोन जायै समावनो जोङो ओ जानायखौबो नुनो मोनो सारनि खालामनानै गोबाङैनो जायो आरो बेखौ जोबोद गोथाव जायो आरो गोमोन जाबाबो जों बेखौ जायो आरो मादाखौ जों गारनांगौ जायो बेखौ। बेखौथ' जानो हाया बे गारनायानो माने थाइजौ बिफांनि महर लायो आरो उनाव। बिदिनो जोलै जाहैयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मखनो थांबा खान्थाल बे खान्थाल बिफांखौबो जों मख'नो हायो आरो बे खान्थाल बिफांनिफ्रायबो जोङो फिथाइफोरखौ मोनो जेनेबा बेवहाय गोबां फांसे खान्थाल बिफाङावनो जोङो गोबां माने फिथाइफोरखौ मोननो थाङो। आरो बैफोर फिथाइफोरखौ जोङो न'आव लाना फैनानै जायो खायफाया गोथाङैनो जायो। माने बैनि सायाव जोङो खान्थालनिथ' सायाव जोंनिया रोदजा बाहागो थायोना बे बेखौ जों गारनांगौ जायो आरो सिङाव थानाय जोंनिया जि ख'खाय बै बेफोर खखायफोरखौसो जों जानाय जायो आरो बिदिनो गोमोन औ गोमोन जानाय ओमफाय
आरो बे खान्थालनि खखाय खौ जाखांनानैबो जोङो मा बेनि बेगरखौबो जानो हायो आरो नङा ओमबा नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोबोर बेगरफोरखौबो जोङो जिरनानै आरो बेखौबो जोङो साफा खामनांगौ जाबावो। आरो बेखौबो साफा खामनानै जोङो बायदिसिना बिदिनो मेगंफोराव होदलाना जायोब्लाथाय बियो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां। माने थाङोब्ला अ बेनि अनगायैबो आरो जोङो बिफांनि मादाव बुंनो थाङोब्लाथ' ओ सेमफ्रेम बिफांखौबो बुंनो मख'नो हायो जोङो बे सेमफ्रेम बिफांनि बेबो नोंथां जोंनिया बेवहाय सेमफ्रें ओ फिथाइफोरखौबो जोङो जानो हायो नोंथां। बेवहाय फिथाइआबो गोबां जोंनिया थायो बेखौ गोमोनबो जायो खायफाया आरो राबाथायबो जोङो जानो हायो आरो नोंथां बेवहाय बेगर फिसा फिसा थायो। थेवबाबो बैफोर बेगर फिसा फिसानिफायनो आरो बिदि जोलैफोर ओंखारोबो होननानै जोङो जोलै ओंखारनायखोबो ओ नुयो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोब्ला थ' जोंनियाव जेनेबा लिटुकु लिटुरु बिफांखौबो जों बुंनो हायो। बेनिफायबो जिहेथु जोङो फिथाइफोरखौ मोनजायो नालाय नोंथां बेयो गोखैबाबो जोबोद जानो गोथाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो औ औ नोंगौ लिसु बिफांखौबो जों बुंनो हायो जेनेबा लिसु बिफां फांसे दङब्लाथाय माने बेयाव गोबां जोंनिया ओ लिसु फिथाइफोरा थायनानै थायो आरो बियो नुनायाव माने एसे जब माने एसे माने बांसिन जोंनिया बिलाइफोर थायो आरो जफाफा जानानै थायो बेयो औ बिदिनो बेवहाय जोङो गोमोन जाबाथाय बेनि महरा गोज्जा जायो। औ बिदिनो जोङो ओ बेफोर फिथाइफोर खौ जोङो गोबां जोंनि जायगायाव नुयो बेनि अनगायैबो जों गोबां आरोबाव फि फिथाइ बुंनो थाङोब्लाथ' जों थालिरखौबो मख'नो हायो बे थालिरआबोथ' जोंनिया मोनसे बिफाङानो आरो बेनिफ्रायबो जोङो फिथाइफोरखौ जायो आरो थालिरावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बेयो थालिरखौ जोङो फोमोनना जानायबो दोङो एबा जो मेगंफोर मेगंफोर बानायनानैबो जानाय जोंनिया थालिर थायो जेनेबा थालिरसो ओ हायथा थालिद एबा पुरागर थालिर आरो सिनिसाम्फा थालिर बिदि माने गोबां थालिरफोरखौ जोङो ओ जोंनि जायगायाव गोबां मोननो थाङो आरो नुनो थांबा आरोथ' बेफोरो बिफांफोरखौ जोङो बुंबाबो माने जोङो बुंजोबनाया जोंनियाव खमसो जायो माने गोबां थायो बेफोरबायदि बिफां जोङो माने बेफोरखौ बे दसे समनि गेजेराव माने जोङो रायज्लायजोबनो हाया थेवबाबो जखिनिखौ ओ मख'दों आरो नोंथाङाबो बेनि अनगायैबो नोंथांनि जायगायाव मोननाय जेनेबा बिदि बिफां खौ फोरमायनो हागौबा एसे फोरमायनालाय।
औ दा बिदिनो आं बुंनोसै जोंनि ओनसोलावथ' जोङो मा गोबां जोंथ' गामियारि ओनसोलावनो थायो होबा नङा होन होनोमबा नोंथां? औ गोबां रोखोमनि बेहाय मा दंफां बिफां लाइफां जोङो मा नुनो मोनो। बेनि गेजेराव आङो ओ बे जों गय दं फां बा औवा दंफां जायखिजाया आङो मोननैसो फोरमायनोसै। ओ जोंना दंफां होनोब्ला जोङो बे गय दंफांनिफ्राय जोङो मा फिथाइ मोनो आरो नङा होनमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंनि औ। मोनसे मा गय दंफांफोरखौ जोङो मा बागान खालामनो हायोब्ला मा जोंनि जिउआव बा ओ ओ बेबायदि न'खर खुंनायाव एसे मा ओ जायो ओ सहाय मोनो आरो बेफोरनि फिथाइफोरखौ फाननानै जोङो मा रां मोनो। ओ बेनि थाखायनो जों मा गय दंफांफोरखौ मा ओ गायनानै टेन लानांगौ जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय ओ बे गय दंफाङानो जोंनो मा गय दंफांनिफ्राय जोङो बे दंफां खौबो जोङो मा ओ बेबायदिनो जोङो खुन्थाबो बानायनो हायो लोगोसेनो बेहाय जों बनबो बानायनो हायो बननि थाख खायबो मोजां जायो लोगोसेनो जोङो ओ गयनि बे दुखुनाखौ जोङो मा बेरा महरैबो खालामनानै लानो हायो आरो नोंथाङा। ओ जोंनो गयाआ गोबां रोखोमनि सहाय होयो। दा मोनसेया जाहैबाय न'खर खुंनायाव माने दा बेनि गय फिथाइखौ फाननानै जोङो रांबो बुथुमनो हायो नङाबा रांबो मोननो हायो बे आरो ओ बिनिफ्राय जोङो औवा होनोब्लाथाय जोङो मा औवानिफ्रायबो जोङो औवाखौ फाननानैबो जोङो मा गोबां रोखोमनि रांबो ओ मोननो हायो लोगोसेनो जोङो औवानि गाजा नङा होमबा नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर जोङो औवा गाजाखौ जोङो माने दा बायदि समाव जोङो मा औवा गाजानि ओंख्रिखौबो जों जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ आ दा बिनिफ्राय जोङो औवानिफ्रायबो जोङो मा गोबां ओ बेबायदिनो जोङो खुन्थिया बानायनो हायो बा न' लुनायाव जोङो ओ बेरा बायदिसिना जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो अ न' लुनो थाखाय जोङो बेहाय मा औवानि न' लुनो थाखाय जोङो मा खुन्था गायनायखौ नुनो मोनो बिदि फ्राय बेबायदिनो ओ मान्थलि होननो मान्थलि होनायखौ जों नुनो मोनो माने गोलाव गोलाव ओ दान्दा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां फ्राय जोङो बेहाय औवाजोंनो माने जोङो गोबां रोखोमनि आगजु फोरबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ओ सेन जेखाइ खबाइ ओ खखा ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ जोङो मा आगजु बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मा होने संग्रायबो था दङ अ बिनिफ्राय दाला
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय खादा बायदिसिना रोखोमनि आगजुफोरा हेबनाय जायो आरो बे माने औवाजों बानायनाय जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ बिनिफ्राय ओ जोङो मा बे ओ औवानिफ्रायबो जों आरो मोनसे ओ मोनसे बुस्थु मोननाय जायो बेनो जाबाय मा लेखा बिलाइ बानायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
औ आ बेनिफ्राय बे औवाखौ आरो ओ जोंनि बे दानि ओ दोरोङारि न' लुनायफोराथ' जोंना मा गोजौ गोजौ ओ थाला थाला न' लुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेहायबो जोङो बेफोर औवाफोरखौ लांनानै जोङो मा खुन्थिया महरै बाहायनायखौ जोङो मा नुनो मोनोआरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमाव माने औवाखौ बाहायनाय जायो लोगोसेनो जों गय दंफांखौबो बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ जायखिजाया दंफां जेरै जोंनाथ' दंफां होनोबा गोबां रोखोमनि दंफां दङ जेरै दाम गोसा बा बेसेन गोसा गोसानिबो दंफां दोंङो जेरै साल, सिगुन, थिथासाब ओ बेफोरबो जोंना मा बेसेन गोसानि दंफांफोर आरो बेनिफ्राय जोङो गाम्बारि दंफां, खोदोम दंफां बेबायदिनो जाम ओ बेफोरखौ जोङो मा ओ खायसे खायसे खामानियाव बाहायनाय जायो जोङो ओ दंफां होनोब्ला जोङो बे काटनि दंफां जों जेरै काट दिहुनो नङा होमबा नोंथां ओ दंफांनिफ्राय जोङो टक्था बानायनो हायो ओ बेबायदिनो फालें बानायनो हायो आलना बानायनो हायो बेनिफ्राय ओ ओ बेबायदिनो ओ दंफांनि सियारबो बानायनो हायो ओ लोगोसेनो बेबायदिनो आरांगा बानायनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा नायब्लां आरो हाब्लां बेफोर बे खौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनो हायो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिनिफ्राय जोङो दंफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि ओ बेनि दंफांनि दालइ दासाफोरखौ जोङो मा ओ बन महरैबो जोङो मोननो हायो लोगोसेनो जोङो खायफा दंफाङा जोंना ओ ओ बेफोरबायदिनो ओ आग जु महरै जेबो बानायजाया बेनि थाखाय जों बेफोरखौ मा ओ बननि थाखाय माने बननि महरै जोङो बैफोरखौ फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बा बननि बन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोआरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनो कार्डफोर होबाबोथ' जोंनिया जाखायो न' नोंथां दाम गोसाफोरा औ आरो बनखौबो जिहेथु जोंनो नांगौ बेनिखायनो जोङो औ बेफोरनिफ्रायनो मोननो थाङो आरो बिदिब्ला जोंनि सा सावरायनाया ओ समाबो जाबाय दिनै सावरायनायखौ बेवहायनो लाखि थ'नोसै नोंथां उनावहाय जोङो सम मोनबाथाय सावरायगोन औ गोजोन्थों नोंथों बिदिब्ला।
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।